औ।
बे।
औ नोंथां।
खोन्थादो नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो मा खालामबाय दङ।
आंथ दा ओरैनो दं जिरायनानै नोंथाङालाय।
आंबो ओरैनो नोंथां।
औ।
नोंथां नोंथाङा दा ओरैनो। जिरानाय जिरायनानै दङब्ला आं नोंथांनि ओ। सायाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो। लादों नोंथां ओ नोंथाङा दा ओ। नोंथाङाथ' दा जोंनिया बैसागु फोरबोआ सोलिबाय सोलिगासिनो थायो आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ओ नोंथाङा दा बैसागो फोरबोनि सायाव जा रोंगौथि दङ' बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
उम।
जोंनिया दा मा होनोलाय बेखौ जोंनिया बैसागु होनोब्लाथ' जों बर' सुबुंफोरनि मोनसे मखजाथाव फोरबो। औ आसामनि जों बर' सुबुंफोरनि मोनसे मखजाथाव फोरबो नङा होमबा?
औ औ।
औ जाय जोंनि बै-बै मा होनोमोन जाय जोंनि गोजान गोदान बोसोरनि जागायनायखौ दिन्थियो। औ। सैथो दाननि जोबनायनि उनावनो जोंना बैसाग फैयो नङा होमबा?
औ औ।
औ नंगौ बिदिनो जोंनिया जेनेबा बैसागुआ जोंनिया जोंनिया फास सेथ आगोल जोंनिया आबै आबौमोना बोलायनो बैसागुखौ जोंनिया से माहायाव लागै से माहायाव लागै फालियोमोननो। नाथाय जोंनिया दा सम नि आंखालाव जोंनियाथ' दा जोङो स्नि सानसो स्नि सानल' फालिनायखौ नुनो मोनो। मोनो नङा होनबा? बेनि गेजेरावनो जोंना मोनसे जोङो बैसागुनि जोंनिया सेथि सानखालि जोङो जाय खौ‌ मोसौ बैसागु होनो‌ बेनि सानसे सिगांनो जोंना मोसौ बैसागुआव मोसौखौ थुखैनो होमबानो गोबां लाइ लथर नांगौ जायो। जायखौ जोङो बेनि सानसे सिगाङावनो बुथुमो। जेरै नांगौ जानाय बेसादा जाबाय, जेरै जोंना मा होनोलाय बेखौ जोंनिया थाराय दिग्लिगिति, पानिलाव आरो जेरै फान्थाव, हालदै खाद्रि बेफोरबायदिखौ जोंनो गोनांथि जायो। बेनि अखानायै जोंनो मोसौ मोसौ बैसोगो जागायनो मोसौ बैसागो जागायनाय लोगो लोगो जोंनालायनो फुङाव बेखौ जोङो माला हिसाबै सुयो। आरो सुखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ जोङो बुग बाबो मोनसे बानायो आरो ना जेरै आरो ओ जेरै मोखना बिलाइ थुलुंसि आरो थाराय आरो दिग्लिलितिखौ जोङो मोनसे ओरै खाफायो आरो ना मोनसे खानानै जों बुग्रा बानायो। बेनि उनाव जोङो मोसौखौ दुब्लि बा फोथार ओ दुब्लिनि हाखर बा जेनेबा दैमायाव लांनानै जों मोसौखौ थुखैयो आरोना।
औ औ।
खैखांनायनि उनाव जोंना मोसौआ थुखैखांनायनि उनाव जेब्ला जोंना मोसौआ होमबायो मोसौखौ जोङो बोरियाव लाबोयो थुखैखांनानै जोङो बेखौ बुयो आरोना। बुनानै जोङो लाव फान्थावखौ सारनानै मोनसे मोन्थोर फोरायो। ओ जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारायबाय था होननानै। जेनेबा बे मन्थ्रजों बेखौनो फोरमायनो थाङो दि जोंनिया लाव आरो फान्थाव जा इनिफ्राय बोसोरै बोसोरै जोंनिया गेदेर गोलाव जायो एबा बारायलांबाय था फिसाफोरा मोसौ फिसाफोरा बिदि होननानै फोरमायो आरोना। औ, बेनि उनाव जोंना मोसौखौ जोङो दुब्लि दुब्लिबा फोथाराव हेंगारना होयो आरो ना। बेनि उनाव जोंना हेंगारखांना होनायनि उनाव हेंगारखांना उन होनायनि उनाव जोंना मा होनोलाय बेखौ जोङो हेंगारखांना होननायनि उनाव जोंना नो बि सानखालि जोंना सेजौ से था मैगं थाइगं जानांगौ होनना जोंनिया मोनसे फोथायनाय दङ मानो होनोबा बेखौ जायोबा लायनो जोंनि देहायाव जेबो बेराम आजार जाया होननानै मोनसे फोथायनाय दं नङा होमब्ला औ बेनि थाखायनो जोङो बे सानखालि जोङो लोगो नांनानै लायनो सेजौ था मैगं थाइगंखौ जों बुथुमो आरो जेरै जोंना थालिर फस्ला बेनि अनगायैबो दिंखिया लाव बिजौ बिदिनो जेरै गासै बायदि बेबायदि जोङो सेजौ से था मैगंखौ बुथुमनानै जायो आरो ना औ औ जाबोला लायनो जोंनिया बेराम आजाराहा मोनो देहानि बिदि होनना फोथायनाय दं मोनसे औ बेनि उनाव जोंना नै बेनि उनाव जोंना जेनेबा मोनाबिलि सम जाबा मोसौनि गंआव जोंहा लायनो माबा फोनो मा होनोलाय बेखौ थाव फोनो। जाहाथे मोसौआ जाहाथे मोसौआलायनो गेदेर गोलाव जायो। गंआ बेनिया गोलाव जाबोयो औ आरो नैथि बैसो नैथि नैथि सानखालि जोंनिया बैसागु जागायनाय लोगो लोगोनो
जोंनिया मा होनो गेदिरफोरखौ मान होयोलायनो जोंनिस गेदोरखौ मान होयो बेनिफ्राय जों जोङो बिसोरनिफ्राय बोर लायो बेनि उनाव जोंना लायनो बैसागु जागायजेनो। बैसागु जागायजेननाय लोगो जोंनिया बैसागु मोसानाया जागायजेनाय बेनि उनाव थाम बे उनावनो बैसागुआव जोंनिया गामिनि जेरै आइजो माहारि सेंग्रा सिख्ला हौवा हौवा हिन्जाव सेंग्रा सिख्ला गासैबो गथ' गथाय लोगो नांनानै जोङो मोसानो थाखाय रंजा नो बे जोंनि हारिमायारि गाननाय जोमनाय जेरै हौवासाफोरनि आर'नाइ गस्ला आर'नाइ फालि जान्जियाव खा फ्रानानै गामसा गाननानै गोदोनायाव आर'नाइ लानानै आरो जेरै सिख्लाफोराबो द'खना आरो आर'नाइ बायदि बेफोर फालिखौ लानानै जों मोसानो ओंखारबोयो जेरै बर'नि दोरोङारि दामनाय जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोरखौ लानानै जोङो मोसानो ओंखारबोयो आरोना।
औ औ
मोसानाय जोंनिया मोसानो ओंखारबोनायनि मोसानो ओंखारबोयो आरो जोङो जोबोद जेनेबा गामियाव जेरै न'खर न'खर थांनानै रंजाहैयो बे रंजाहै यावनो जोंनो अननानै जोंनिया सोरबा न'खराव जेरै जुमाय जुमाय सेरफोरखौ दिहुननानै होयो आरो जोंनिया नेमबो दंखायो नालाय जोंनिया बिदि मोसानो थांब्लालायनो रां नङाब्ला जोंनि माइरंखौ हरखाथारो आरोना जोंनि बर' सुबुंफोरा।
बिदिहरो आरो बिदिनो जोङो गामि बे जोंनि गामिनिफ्राय गुबुन दाब दाब गामियाव जों स्नि सान मोसादिङो आरो ना।
औ औ
मोसादिंनायनि उनाव जोंना मा होनोलाय बेखौ मोसादिंनायनि उनाव जोबथा सानाव जों निया खाना जायो आरोना खाना बे मोननाय रांफोरखौ जोङो खाना हिसाबै जायो। बेवहायबो जों गोजोबां रंजायो बेनि उनाव जोंना बैसागु मोसाखांनायनि उनाव जोंनालायनो मा होनोमोन बैसागुनि बायदिसिना फांसन अनुजायै बेवहायबो जोंनिया गेदेर गेदेर मोसाखावरि सो रोजाबगिरि बेफोरखौ लिंहरो आरोना। लिंहरनानै बिसोर आरो बेवहाय जोंहा मोसानाय बादायलायनाय थुनलाइ बादायलायनाय जेरै बाथ्रा दानथेलायनाय बायदि हाबाफारिखौ लायो बेवहायबो ज जोंनिया बान्था दोनो आरोना बे बान्थाखौनो जोंनिया जेनेबा बान्थाखौ बेनि थाखायनो दोननाय जायो। जाहाथे एम्बाफोरा जोंनिया जाय जाय बाहागो लागोन बे उत्सा मोननानै जोंना लायनो लैहोर लैहोर फैना बाहागो लाफैयो औ बिदिनो आरोना बेनि थाखायनो जोङो बायो। जेनेबा नोंथाङाबो जेनेबा नोंसोरनि नोंसोरनि साइदसा जेनेबा बैसागुफोरखौ बोरै फालियो बा बैसागुनि बागै नोंथाङा जा रोंगौथि दोंगौ बेखौ। एसे फोरमायना होलाय
आंथ' फोरमायलांखाबाय बैसागु बैसागु फोरबोखौ जों माबोरै फालियो। आ बैसागुनि जा मोखौ थुखैनाय मोखौ थुख खैनायाव जोङो माबोरै मा मा? ओ मा मा जिराद जिरादनि गोनांथि जायो बेफो रखौ नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय ओ बैसागुनि से थारिख खालि जोङो माबोरै गेदेर गोलावफोरखौ आ गेदेर गोलावफोरखौ खुलुमनानै गेदेर गोलावफोरा जोंनो ओ मान होयो। ओ बेफोरखौ नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय ओ जोंनियाथ' बैसो से थारिखनि उनाव जोंनिया बैसागु मोसानाया ओ मा बैसागु मोसानाया ओ सोलियो बेखौ ओ बेफोरखौ नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय बैसागुआव जोंनिया माब बोरै आ गानै जोमै ओ दामनाय देनाय लानानै मोसायो। बैसागुआव जोङो। ओ बायदिसिना दाम - दामग्रा बर'फोरनि दामग्रा दे ग्रा खाम सिफुं जथा सेरजा आरो जों बैसागु बैसागुआव गोबाङा ओ बैसागुनि गाहाय दामग्रा थरखा बेखौबो जों लाना मोसा यो नोंथाङाथ' बेफोरखौ फोरमायलांखाबाय
औ
ओ बेबायदिनो जोंनिया बैसागु मोसानायनि सिगां जोङो। गामिनि ओ बाथौ थानसालि बेखौ जोङो। मोजाङै ओ गासैबो सेंग्रा सिख्ला गासैबो जोंनो। जा ओ जाय जाय मोसायो। बे ओ बेसोर जोङो मोजाङै खुलुमनानै थाङो। जाहाथे जोंनिया बैसागु मोसानायाव जेबो उसुबिदा जाया। जेबो जानला मोनानला जेबो फैफाया बेनि थाखाय जोङो मोजाङै। ओ बाथौ थानसालिखौ खुलुमनानै थाङो आरो ना।
औ नंगौ।
ओ बेबायादिनो जोंनि बर'फोरनि बैसागआ। बेबायदिनो गाजा गोमजायै जायो आरोना नोंथां जोंनियाथ' बैसागुआबो ब जोंनि बर'फोरा बैसागुखौ। बैसागुनिफ्रायसो बोसोर फालियो गुबुनफोराथ' जोंनिया से जानुवारिनिफ्रायनो ओ बोसोर गोदानखौ फालियो नाथाय जोंनि बर'फोरा बैसागोनिफ्रायसो ओ बोसोर गोदानखौ फालियो। जोङो बै बैसागुनि से थारिख खालि जोङो जानला मेनला जेबो ओरै आ दुथां हुदाफोरखौ मावनायखौ नुनो मोना जाहाथे जोंनि बोसोर गोदाना मोजाङै मोजां बारग'लाङो बेनि थाखायनो जोङो ओ गेदेर गोलावनिफ्राय ओ बोसोन बोसोन लायो आरो जोङो जोंनि गेदेर गोलाव फोराबो बैसागुनि से थारि खालि बोसोन खौ होयो जाहाथे उनाव जेबो खैफोद आफोद जाया आरो मोजाङै मोजां बोसोर ओ बे बोसोरखौ जों बारलांनो हायो बेबादिनो बैसागु बैसागु बोथोराव बर'फोरा बेबादिनो मोजाङै गाजा गोमजायै बैसागु फोरफोरखौ फालिलाङो आरोना नोंथां
बेनि अनगायैबो जों औ बेनि अनगायैबो जों औ औ औ दे दोन्थ'नि